हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां औ औ दा नोंथांङा ओरैनो दङबा
औ आंङो ओरैनो दङथय र दिनै मानि बागै राय्लायनो सानदों नोंथांङा
अ आं नोंथांजों मोजां आखल लाख बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो मोजां आखल लाबो मोजां आखल खल आखु बे आयदाखौ लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो दा नोंथांङा नोंथांङा एसे फोरमायदो जोंङो बबे आखल आखुखौ जोंङो मोजां आख आखु होननानै जों फोरमाय हमनाय जायो बेनि सायाव नोंथां इसे गुवारै फोरमायनो होदो
मोजां मोजां आखल आखु होनोब्ला दानि जुगावथ जोंङो आंङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुंनोसै जेनेबा मोजां होनोब्ला मोजांङै मोजांङै ओमफ्राय मोजांङै मोजांङै फरायबोनाय मोजांङै बिमा बिफानि बिमा बिमा बिफानि खोथा मानिनाय आरो मोजांङै गियानखौ लानाय बेफोरनो मोजां गियान आरो आरो दानि जुगाव बुंनो थांङोब्ला दानि सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा खायसे खोथा मानियिबो ओंखारबाय जेनेबा मोजां मोजां आखलखौ सोलोंनो थांङोब्ला बिसोरो उल्था खालामनो नागिरो मोजां मोजां आखल खो लानो बायो दानि जुगनि दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाज्रिखौसो बांसिन सोलोंग्रा जाबाय मोजांनिख्रु औ मोजांनिख्रु बेबायदिनो आरोना नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आं औ
दा आं मोजां आखल होनना बुङोब्ला खायसे फिसा फिसा आल फुटबलफोर गाबदों दा जोंङो जोंनि गथफोरा बांसिन दिनैनि गोदान मुगानि गथफोरा फल खालामा बे माने दा गोदो जोंङो बेफोरखौ फल खालामनायखौ नुनो मोनो दा हमना ला मोज मोनसे मोजां आं जोंङो फुङावनो सिखारनायखौ बुंगो नांगोन गिबियावनो सासे गथआ मोजाङै फुङावनो सिखार गथल नङा गासैबो सुबुंफोरानो फुङाव सिखारनांगौ बेनि उनाव जों जोंङो दसे थाबायनांगौ बा एक्सारसाइस खालामनांगौ इउगा खालामनांगौ दसे बेनि उनाव आरामनो आथें आखाइ सुनानै दा दसे जोंङो ब्रेकफास्ट खालामनाय बेफोरजों मोनसे मोजां
औ
आद बेनि सायाव जों मोनसे मोजाङाव होनना बुङो जोंनि जिथु जों जोमना लानाय बा उन्दुना थानाय समाव जों सिखारनाय लोगो लोगोनो जोंनि जि जोमफोरखौ थननानै दोननाय जोंनि उन्दुग्रा ए साफा सुफा खालामना दोननाय बे जाबाय सिखारनाय लोगो लोगो जोङो बे हाबाखौ मावनांगौ दा बेफोर मोनसे मोजां आखल दा बेनि उनाव जोङो सिखारखांनाय लोगो लोगोनो ओ जोङो ओ मा होनो दसे सम फुङाव जोङो इसोरखौ आर'ज खालामना आर'ज खालामनांगौ दा जोङो हमना ला ओ गावबा गाव जा इसोरखौ फोथायो बेखौ आर'ज खालामनांगौ बेनि उनाव जोङो बिमा बिफानि बाथ्राखौ जोङो मानिनांगौ बिमा बिफानिल' नङा बैसोआव देरसिन जानायफोरनि बोसोनफोर खौ मानिना सोलिनांगौ बैसोआव देरसिन जानायफोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो मानिना सोलिनांगौ बेनि फ्राय जोङो बै बैसोआव गावनि बै गावनि बैसो न्दैफोरखौ मा होनो मा उन्दैफोरखो अननांगौ उन्दैफोरखो उन्दै फोरनो अननाय होनांगौ आरो दा बे मोनसे मोजां आखल दा बिनि फ्राय जोङो ओ जोङो बांद्राय ओ जों जों मा होनना बुङो ओ ना बांद्राय जोङो ओ बायजोआव ओंखारो बाहेराव ओंखारै लोगोफोरजों गिदिंथिं बेयो मोनसे मोजां आखु आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो आरो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो सम मथे फरायसालियाव थांनाय बे मोनसे मोजां आखल लोगोसे फरायसालि गखांनाय लोग लोगो लोगोनो सम मथे स्कुलाव फैनाय बा जोङो बायदिसिना खामानि माव थां दा फरायनायल' बेलायावल नङा जायखिजाया खामानिआव थाङोब्ला जोङो खामानि जोबखांनाय लोगो लोगोनो जों न' फारसे गिदिंबोनाय लोगोसे आरो जोङो जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जोङो सम बायदियै जोङो न' लानाय दा बेफोरो मोनफा मोनफा मोजां आखल आकर आरो दा खायसेया मोनाब्लाबो हर जाब्लाबो गावनि न'आव लानो रोङा दा बेफोर मोनसे गाज्रि आखल आखु दा औ औ दा बेबायदिनो जोङो जोंनि मोजां आखल आखुआ बेफोरबायदिनो जों सोलोंनांगौ आरो बेनिख्रुइ बयनिख्रुइ गोसो थावनासिन मोजां आखल होनना बुङोब्ला जों सम बायदियै नांगौ
औ
सम जायो जों जाय समाव उन्दुनांगौ बे समाव जों उन्दुखानांगौ दानि दिनाव जोङो सम बायदि उन्दुनायखौ जों नुनो मोन खारन मबाइल नायनानै बा बायदिसिना ओ मबाइलफोराव फेसबुक इ इन्सटाग्राम नायनानै गोबां हर थौजासिम थायो बेनि उनाव उन्दुनाया गोबाव जायो बेखायनो फुंनि स समाव सिखारनो हाया दा बेफोरबायदि गोबां गाज्रि हुदा जालांबाय आरो दानि दिनाव
औ
औ बेनिफ्राय ओ आरो मोनसे मोजां आखल होनना बुङोब्ला जोङो माब्लाबा फुजा फोरबो जायोब्ला नङा होमबा बा बैसागो फोरबो बा जायखि जाया मागो फोरबो बा जायखिजाया फोरबो जायो जोंनि आइ आफा बा जोंनि बैसोआव गिदिरफोरखौ जोंङो खुलुमनांगौ खुलुमनानै जोंङो मा होनो सिबिनांगौ अब्ला बिथांमोननिफ्राय जोंङो बोर मोनो बोर लानांगौ दा बेफोरबायदि आखल आखुखौ जोंङो सोलोंनांगौ आरो
औ
बिनिफ्राय जोंङो सम मथे उन्दुनाय सम मथे सिखारनाय दा बेफोरनो जोंङो मोनसे मोजां आखल आखु जानानै थायो आरो औ औ दा बे बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो
मोजां औ मोजां मोजां आखल होनोब्ला जोंङो ओ बिमा बिफा बिमा बिफाखौ जों जेब्लाबो मान होनांगौ बिसोरनि बारगा खामानि मावनो नाजा नाङा आरो बिसोरो जि ओ जि मोजां बोसोन होदों जि फरायनांगौ बा मोजां खामानियाव थांनांगौ बा बहाबा थांनानै ओ थाबनो फैफिननांगौ थाब थ थाब थाबैनो जोंङो न'खौ लाफिननांगौ बेफोर बेफोर मोजां आखल खौ जों सोलोंनांगौ आरो आरो मानिनांगौ आरो आरो गाज्रि आखल होननो थांङोबा जोंङो जों नु नुनो मोनो गाज्रि गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय जेनेबा बांसिनै गोजानाव थानाया साबसिन ओ मोजां मोजां आखलखौ सोलोंनाया साबसिन आरो दानि जुगाव ओ गाज्रि आखलखथिं थांङोब्ला गावनि गावनिनो खहा बांसिन जायो आरोना नोंथां औ गाज्रि गाज्रि आखल होनोब्ला दानि जुगाव बिदिनो गाज्रि मुवा बेसाद जानाय ओ आरो आरो बिदिनो गोदोना थानाय फरायनायाव गोसो गैया आरो खालि जानानै लोंनानै थानाय बेफोर बेफोर गाज्रि हुदानिफ्राय जों बांसिनानो गोजानाव थानांगौ आरो मोजां मोजां मोजांखौ बांसिन बांसिन गनायनानै लानांगौ आरो दानि जुगावथ' नोंखौ रावबो जाहोखाया नंङा होनबा निजेनो निजेनो साननान साननो हानाय साननो हानाय गियानखौ इसोरा जोंनो हरखादों बेखौ जोंङो मायबा मोनसे टेनसननि थाखाय बायबा माबा मोनसेनि थाखाय जोंङो बे ओ गाज ज्रि लामाखौ आवगायनानै लानो नांङा आरो
हेलौ औ औ खोनादोंना औ औ औ बेखिनियानोसै आंना नोंङो माबा मोनसे आरोबाव फोरमायना होनो हाबावगोन नामा आदा
ह बिदिनो दंङ जों आरो दा ज बुंनो थांङोब्ला आरो जोंङो जोंनि मोनसे मोजां आखखौजों सोलोंनांगौ दं दा बे जाबाय जोंनि मबाइल बाहायनाय दा ज दानि जुगाव बांसिन जोंङो मबाइल बाहायनायखौ नुनो मोनो दा बे मबाइल बाहायनाय मो मोजां खामानियावनो जोंङो मबाइलखौ बाहायो बाहायोबा जोङो जायफोर फरायसा दङ ओ बिथांमोना फरायनाय गथ'फोरा मबाइलनि जानगाराव थानांगो बेयाव मोनसे मोजां जागोन जानगाराव थायोबा मोजां जायो माब्लाबा जुदि नांगौ स समाव जोङो बिमा बा आ आबौनि बिदा जायखिजाया देरसिन बिथांमोननो थाखाय म'बाइलखो जों बाहायनांगौ। एम बाहायनांगौ बेखौबो सेम होनदो आं ओ आरो जोङो सानफ्रोमबो बिमा बिफानि बाथ्राखौ जों मानिनांगौ। बिमा बिफाया जोंखौ जा बुङो बेखो जों मानिनांगौ।
औ
उम दा बेखोनो जोङो मा होनो ओ बांद्राय लोगोफोरजों बेरायनाङा दा बेनिखायनो जों गोबां आरो ओ जोङो ओ सम सम ना इसोरफोरखौ फुजिनाय आखल आखुखौ जोङो बायराल खालामनांगौ। आरो जोंनि थाखायसो जोङो मबेलफोराव नङा होमबा मबेलफोराव गेम गेलेनाय हुदा नंगौ।
औ बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नाज जानांगौ आरो औ औ
दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां आखल आखुखो जोंङो सोलोंनांगौ दङ। आरो खायसे खायसे आखल आखुखौ जोङो एंगारनांगौ दङ। दा बांसिनानो जों खायसे गाज्रि आखल आखुखोसो सोलोंनायखो नुयो। मोजां आख'ल आखुखो गारनायनि टारमाने जोङो दा जेरैबायद दि नुदों गोनोखोआरि मुगा बा टेक्न'लजि मुगाया बांसिनै गाज्रिखोसो आजावना लानाय नुदों मोजांख जोङो बांसिन जोगारनायखो जों नुनो मोनदों आरो
औ औ औ
औ दा होमबा ओ गोबां सावरायबाय नोंथांजों दा ओ ओ सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नसै नामा नोंथां? औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
अ